हेलौ मा खालामदों? अ मा ओंख्रि जाखो?
जाथ'वाखैनो माबा संगासिनो खान्थाल बेगरजों मैथा।
ए बार बारदों नामा?
ओं बार बारसो गारदों।
उम जोंखैबो बारदों।
ए बारगासिनो होमबा? उम मा ओंख्रि संखो?
जोंहा दालि, आलु बाथोनसो।
ए सोर संदोंहाय?
जोंहा आइआ संदों। उम सोर सोर दं न'आवलाय? उम जोंहाबो दंजोबो। जि बार बारथारदों खोमा हा
सोर सोर दं नोंसा नवाव?
जोंहा गासिबो दंजोबो।
साबेसे जायो नोंस्रा?
गासै सयजन अ ओम
आजाबो दं नामा नोंस्रा?
ओं फंबाय दङ उम
फंबाइ आलाय मा क्लास
ओ थाखो सेयाव फरायो। उम उम उम मोनबाय ना गुरहैया ना? उम नों हालाय गुरो दाहाय गुरहैगोन। उम जोंखै फै आलासि सि जानो।
र' मालाबा थांगोन। माब्लाबा थां
अमा फिसा गैया नोंसिनिथिं?
ओम जाहाव दङ लांफै ओं खोनादों।
माबेैसे दङ?
गासै माबा दङ माबा।
एथ' बुरजाथार माथो।
औ बुन्दा माथाम बुन्दि मानै मसे खाथियाव जोंहा न'निबो जाखायो नालाय फन्द्रस'नि हरगोन दे से रोजा बाजौनि। खोनादों? ओरैनोथ' थाम रोजानि हरो। उम फैथारनांगोन दे खान्थालबो मोनबाय। जानो फै। खोनादिया।
नों न' सिङाव थांबाय नालाय खोनायासै बाहेरायाव फैफिन।
ओहो बिदि नङा ओं खोनादों। नोङो मबाइलखौ मबाइलखौ खाथियाव ला।
लादों खाथियावनो लाखादों आङो। नायाखै खाथियावनो लाखादों आं।
उम
खाथियावनो लाखादों। सिङाव थांबथाय टावार नांखाया।
ओ आं न' सिङाव गैया। बाहेरावसो जिरायनानै दङ हो खोनासै आं मा मा होनखो?
बिथिं फैफिन खोनाया ओ।
गावहा मबाइलखौनो गोजानावसो लाबाय थायो नालाय।
खाथियाव लादों खाथियावनो।
नों मबाइलसो नायबायथादों
खाथियावनो लागासिनो आङो ओइथिं टावार नांखाया न'आव टावार नांखाया।
उम
ओंखायनो नांआहाय मा होनबानो आरो दिस्टाबटार खबरा मोजां
ओं खबरा मोजां नोंसिनालाय?
जोंहाबो मोजाङानोहाय बिदिनो
उम ओमफ्राय?
न'आवहाय आं दं मादै दं आजा दं आइ आफा दं। आबै दं गासिबो दंजोबो। दंजोबो
मोजाङानो दे।
उ ओमफाय?
ओमफ्राय थाइज' खान्थाल जायाखै नामा?
नै दासो आनारस जाखांदों।
बायनायसो न'आव गैयाना ओहो न'आव गैया
बेसेबां लायो नोंसिनिथिंलाय थाइसेयाव?
जोंथिं थायसेयाव ब्रैजि रां लायो। न'आवनो दंखायो नामा? मोजां दे जोंहा एबारसो गायदों।
ओ जोंहा एबारसो गायनाय नालाय थायाखै एबारसो गायदों थायाखै एबारसो गायजेनन्दों बायनानै लाबोनायखौ ओ नोंसिनालाग थायबेसे थाइनाय?
जोंहा गैया फिथाइयानो थायाखै फिथाइयानो गैया बायनानैसो जानो
ओइ दसेनो बायाखै होननाया बायनानै जालाय ओमफ्राय बाखि खबरफोरा मोजांदा?
मोजाङानो मोजाङालाय बर्थमान मोजाङानो दंथ'यो दा खोनादों
जेरावबो बेरायनो थांथाराखै नामाहाय?
ओहो बेरायनो थायाखै न'आवनो दङ ओहो जेरावबो थांथ'ला दायो। हेल बोथोरा दानो मोजां दानो गाज्रि जायो ए जोंथिं फै बेरायनो मा जायगा मोनलाय नोंसिनिया अ थांगोन दे।
माबा गगा मुगा मन्दिर मोजां दंथारोहाय
बेयाव फै बेरायनो।
उम। ओ
पार्क बायदि दङ।
उम थांगोन र' मालाबा नोंसोर फै फैग्रोलाय उ। दा नै आंहा सोलाबथथारा ओ।
फुजा हैैनो थांदोंमोन दाबो थांनांगौ नै। बेरायथाव थाव बेरायनो थांनांगौ ना?
उम बेरायनांगौहाय एसे। फैथारनांगोन दे नोंसोर जोहानाव। दालाय सोर सोर दं न'आव?
दायो दंजोबो गासिबो। एक्सट्रा एक्सट्रासो जिरायना दं जोङो।
उ मोजां दे। बारदों दा नोंसिनिथिंजायबो उ बारनां गौसो उ मोजां दे।
खबरफ्रा मोजां।
औ खबरा मो-मोजाङानो बाखि। उ ओ उ मालाथो फैनो सानदों जोंहानावलाय?
नोंसिनाव र' साननैसो थानानै थांगासिनो।
फै दाउ जा फैथारा जोंहानाव जोंहाल' थांबाय थानाय जाथारो।
थांगोन र' साननैसो थानानै थांसै।
फै ओंहो थाङाखै। उ
बेरायहैनांगौ टाउनफ्राव एसे।
गोसोफ्रा स्रां मोनो एसे टाउनफ्राव थांबा। दसे थानानै दोनथ'नोसैना?
उ
खामानि दंहाय जोहाबो।
उ जोहाबो खामानि मावनांगौ थोरसि सुनांगौ नै दासो ओंखाम जाखांदों। ओम।
बेफोरनोसै आरो खामानिया।
ओं। बेखिनियानो खामानि ओम।
माथो होनबावनो आरो।
न'आव गासिबो मोजाङैनो दंखायो दा? ओम।
मोजां गोजा ओं।
दे होमबालाय दथ'नोसै ओ दे।